हेलौ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ
ओ दासान्दि आङो जिरायना दंथ'यो ओ दानिसो माने आङो ओ बाजार खालामना लाना फैबाय रेस लाना दङ आरोना बिदिनो दा।
अ बिदिब्ला ओरैनो फ्रियावनो दंथ'खायोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोना बेनोदि ओ नोंथांजों आङो दसे सम बिदिनो जोङो ओ मा-मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो बिनि सायाव बोथोरै हिसाबै जो थ' फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनखायो बेनिफ्राय जोङो मा-मा फिथाइ जायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ - औ सावरायजायो नोंथां।
अ मोजाङैनो खोनाखादों दा नोंथां।
खोनादो - खोनादो नोंथां।
अ दे अब्ला आं जागायसै नोंथां। अ जोंहा फिथाइ सामथाय होनब्लाथ' गोबां बोथोरै बोथोर जेरै दैज्लाङाव आलदा मेसेङाव आलदा जों जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जों दैज्लां बोथोराव होननांगौब्ला दा बावैसो जोङो जाबाय थायो खान्थाल रैमालि जेरै सफारि सुमफ्राम बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो बांसिनै। आरो लेरख' होनो जों जोंथिंजाय नोंसिनिजोंहाय लु थुखो होनो जानांगौ बिदिनो गोबां बिराय सामथाय बिदिनो थालिर बायदि आरि जों बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो। बिनि गेजेरावनो जोङो माखासे ओंख्रि जाग्रा फिथाइफोर दङ। बिदिनो माखासे जोङो ओरैनो जाग्रा गोथाङैनो जाजाग्रा बेफोर फिथाइफोर खौबो मोननाय जायो जोंनिया जोंनि बर'फोरनियाव जोङो बांसिन फिथाइफोरखौ जानाय नुयो होमब्ला जोङो खान्थाल फिथाइ थाइजौ आरो गोबां फिथाइ बिदिनो रैमालि बेफोर बायदि फिथाइखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोरावबो जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो गोलोम बोथोर एसे बेफोरबायदियावहाय। बिदिनो जों गोजां बोथोराव जानाय फिथाइ होनब्ला जोङो नारें जुमब्रा नारें खागि नारें खागियाथ' सोरनिबा सोरनियाबा बार' मास थायो। बिदिनो बैग्रि गोबांआरि फोरनि गोजां बोथोराव जाग्रा फिथाइफोरखौबो जों मोननो हायो। बेबायदिनो जोङो माखासेखौ जोङो माखासे बिदिनो बार' मास जानायखौबो जों नुनो मोनो। जेरै गयखौ जोङो फोराननानै थिनानैबो जायो जेरै बेफोरबायदिनो जोङो खाम जाखांबा जानाय माखासेफोरखौ बेबायदिनो नोंथाङा फिथाइफोरनि बागै मा-मा मिथियो बेफोरनि बागै इसे फोरमायना होनो नामा।
औ - औ नोंथां ओ नोंथाङाथ' एसे मोजाङैनो फोरमायना होखाबाय जेहुथु जोङो ओ गयफोरखौ जोङो ओ थिनानै दोननानैबो जानो हायो फोराननानै दाथ' ओ फिथाइ सामथायाइनांगौबा बिदिनोसै जेनेबा जोङो ओ थायथाम खौथ' जोङो ओरैनो जोंनि ओ देहाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ जोंनि देहाया जाहाथे थाजिमै थायो जाहाथे जोंनि ओ फोरा ओ बेखौ जानानै ओ खामानि दामानि मावनायफोराव जोङो बोलो मोन नो हायो बेफोरनि थाखाय जों जायो दा ओरैन जोंनिजोंथ' ओरैनो थालिरफोरखौ ओ बांसिनानो जायो। थालिर फोर फिथाइफोरखौ जालाबायो। लोगोसे फिथाइ होनना बुंबा ओ बुटफोराबो गोलैयो ओ ओरैनोथ' जोङो बुटफोरखौबो जा मोननाय जायो ओ-ओ जेहुतु जोङो फि फिथाइ सामथाय होनना बुंबा ओ-ओ जेब्ला जोङो बयाफोर जों बेवहाय फिथाइ सामथाय खनाय नुयो बुथ मुग बिदि होननानै जोङो ओ लोगोसे बेवहाय आपेल पिटुकु नारें खमला थालिर जोङो ओ होनायखौ नुनो मोनोमोन लोगोसेथ' जोङो ओ बेफोरथ' जों मिथि जिहेथु जोंनिया ओ जेराव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि गा दंखायो बेफोरो जेराव जोङो संफ्रें संफ्रें गोबां जोङो हाग्राफोरावनो खानानै मोन लोगोसेनो नोंथां दहाय बुंनाय बायदि लेटुकु लेटुकुफोरखौ ओ गोबां मोनलाबायो जोंनि ओ लोगोसेनो फिथाइ फिथाइ थाइजौ फिथाइखौबो जों गोबां ओ मोननो हायो जोंनियाव ओ आ जिहेथु जोङो बर' गामि नालाय गय थायो थाइजौ थायो औ औ लोगोसेनो दिनै जोङो ओ गोबां गोदान गोदान फिथाइ सामथाइजों फैनायखौ नुनो मोनदों दिनै जोङो बायदिसिना आंगुर जोंहाथ' आंगुराबोथ' गोजाननिफाय फैखानाय नाथाय दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनो गोबां गोसोम गोसोम माबा आंगुर फायलाबायो दा बेफोरबायदिनो जोंनि औ औ
आपेलाबो नोंगौ नोंथां बिराद भेराइटिसनि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो खोनादोंना नोंथां अ बिदिब्ला नोंथां जोंनियावहाय बिराद बिदिनो भेराइटिसनि फिथाइ ओंखारनायखौ जों गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों जेरै जोंनियाव जा जोङो जायो बैफोरनि अनगायै जोङो गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय जेरै आपेल रस आनारसआथ' गुबुन जायगानिफ्राय सोरबा सोरबा लाबोयो बिदिनो तरमुस थाइजौ होन थालिरखौनो होन नोंथां थालिरानो जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो बर'फ्रा जोंनिया दुमनानै फोमोननानै जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय साननै सानथामजोंनो गावनि मुलाम्फाखौ नायनानै जोङो राङारि माखासे मुलाम्फाखौ नायनानै माखासे सुबुंफोरा जोङो सानसे साननैजोंनो माखासे कारपेट होनानै फोमोननानै जेरै कारफेट सुनै होननानै सानसे साननैजों बिदि फुननानै दोनबानो थालिर बायसिनाफ्रा मोनो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे जा बैफोरखौ जों मोनजायो मैहुर मोनजानायनि गेजेरजों जोंनि जा देहाया थाजिम थानांगौ बैफोरो आथिखालनि मुगायाव देहाया जोंनिया गोग्गो जालाङो बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायाखै आरो बिदिनि अनगायैबो जोङो माखासे जा बैफोर जा माखासे गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय फिथाइफोर बैफोर फिथाइफोरावहाय जा सेवैनि माखासे मुलि सारनानै होयो बेैफोर मुलि सारनायनि गेजेर जोङो माखासे मोजाङै सुनाय जाला मानाय जाला बै खनो जानानै जोंनि देहाया माखासे दासिमबो गोग्गो थानायखौ नुनो मोनला बेबायदिनो जोङो जेब्ला जों जोंनि गामियारि ओनसोलफोरनि जा लकेल फिथाइ एबा जोंनि जायगा ओनसोलनिनो जा फिथाइ बैफोरबो फिथाइखौ मोनजायोबा जोंनि देहा फ्राय इसेबाबो गोग्गो थायो नाथाय बैफोर जा हाथाय बाजाराव फाननाय फिथाइ बैफोर फिथाइफोरखौ जोङो आ बायनानै जाब्लाबो आ माखासे मुलि बायदिसिना मेडिसिन होनाय बैफोर मेडिसिन होनायनि गेजे बेफोरखौसो जाफानाय बायदि जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां नाथाय जोंनिया बैफोर बायदि फिथाइफोरखौ नुनानैबो जोंनिया आथिखालनि मुगायावहाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा बैफोर फिथाइफोरनि जा गुबुना बिफांफोर बैफोरहाय लाबोनानै गायफैनानै गाव गावनि न'आवनो गायफिननानै जानायफोरखौ नुनो मोन्दों जेरै दालिम, आफेल, नारेंखमला बैफोरफोरखौ जोंनि बर'आव माखासे सुबुं फ्राबो गावनि न'खर न'खरावनो गायनानै आ फोमोननानै जानायफोरखौबो नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंनि बर'फ्रा माखासे मुलि बायदिसिना सारा नालाय बैफोरो बिनि थाखायनो गोदै जाला गोखै जानोसै ओंखायनो
औ औ।
ओ मालाय बिसना मुलि सारो नालाय गोदै जानोसै आंगुरारिफ्राबो बिदिनो ना गोखै जायो बिसिना गोदै जायो बिदिनो आंगुर आंगुरखौबो बायदिसिना बिदिनो औ नंगौ नोंखौ मुलि सारनायनि गेजेरजों माखासे बिदिनो मा होनो बिदिखौ बे दाजाबलायनायखौ मा होनोमोनलाय नोंथां?
अ अ अ अ बिदिनो मायाबा बुङो र' बेफोरखौ आंबो थ' इसिबां रोंगौथि गैया।
औ नोंथां बिनि गेजेरजोंनो बै आंगुरखौ माने माखासे माबायाव सानानै बिनि खालारखौ एसे चेन्ज खाना होनाय जायो आरो बेखौबो माखासे बेबायदिनो कालार चेन्ज खालायनाय बायदिसिना बेखो गोबां भेराइटिसनि आंगुर बिदिखौबो जोंनियाव नुनाय जादों आरो। दा नाथाय जों बेफोरो माखासे मुलि होनाय बुस्थुफोरखौ जो जागासिनो हाथाय बाजाराव थानाय जों माखासे गावनि गुद गामियाव मोननाय बिदिनो बोथोरै बोथोर जाथायनाय सुमफ्राम आरि फिथाइ बेफोराव जों बेफोरखौ जायोब्ला बेफोरनि भिटामिना बांसिन होननानै जों बुंनांगोन आरो नोंथां।
औ औ जिहेथु जोंहा औ नंगौ। औ औ जिहेथु जोंहा दिनै मिथिखायो
थां दे।
औ औ थु नोंथाङा गोबां फोरमायबाय बे सामथायाइनि सोमोन्दै जों मिथिखायो दिनै जोंहा बिगियाना जोंहा जोबोर जौग थ' जोंहा दिनै दाउखोबोबाय जेराव जोङो गोबां जोंहा जिथु सुबुं माहारिफरा साननो हानाय दिनै मेलेम जशजाबोनो हमबाय दिनै मानसिफोरा। दिनैयो जोङो गोबां गोदान गोदान जों आबाद लाबोनायखौ जों नुनो मोनो बा बायदिसिना जोङो दानि फोरमायबाय गोदो गोदायनि बायदि जोङो गोबोरखि हासार बा बायदिसिना फोरखौ जों बाहायला दिनै जों बायदिसिना मुलिया सारनायखौ नुनो मोनो जों दिनै बायदिसिना जों गोदो फिथाइ सामथाय जों नुनो मोनो दिनै जों गोदोनि समावथ' जोङो माब्लाबाबो खोनाफेराखैमोन जेराव जों दड्रागन फ्रुइट होनना बुङो जेराव जोङो बे फिथफोरखौथ' हगोरामोनानो दिनै जोंनि ओनसोलाव बेफोर लोगोसेनो फैनानै ओरैबायदि जोंहा बेसेन गोसा बेफोरो। फिथाइफोरा जों थाइसेयाव जोङो बेखौ बायनो थाङोबा सेजौ बाजि फैसा लाखायो बा नैजौ रां बिदि। अब्ला जोङो दिनैनि समावथ' जोङो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो ओरैबायदि दिनै मावनो लाबाय जेराव जोङो दिनै फिथाइ सामथायाइनि गेजेरजोंनो जों गावनि न'खखौ जोङो सुंथानो दिनै जुदि हमनानै ला दिनै बैग्रि जों गोदो गोदायथ' जों बग्रिफोरखौ खौ हाग्राफोराव जों अनलाबायनासो जालाबायोमोन नाथाय दिनै जों जुदि बाजाराव जुदि बायनो थाङोबा जों दिनै बोग्रिखौ बायनासो जानो गोनां जायो जों जों जेराव जोङो गोबां केजियाव जोङो बाजि द'जि, स्निजि, दाइनजि दिनै हाइब्रिद बैग्रि फैदों जेराव गेदेर गेदेर जायो बेफोर खेथि खालामनो हमदों दिनैनि समाव जों आबाद मावदों। दिनै बर'फोराबो दिनै सोलोंनो हमदों। दिनै गोबां जौगा थाखोनि जों दिनै बायदिसिना बिजाबफोराव नायनानै बा गुबुन जौगा थाखोनि आबाद मावनाय मानसिफोरनाव थांनानै सोंनानै बेफोरखौ दिनै मावनानै दिनै गोबां फैसा लागासिनो दङ दा जोङो जि बेफोर फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मावनो लानांगौ जाहाथे जोङो ओ गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायो। जिहेथु जोंहा बेवहाय गोबां रां दङ लोगोसेनो नोंथाङा एसे स्ट्रबेरि आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा आरो लोगोसेनो बै मोनसे जि दङ जोंहा वाटार मिलियन टरमुस होनो जे। बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमाय औ औ।
नोंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो वाटार मिलन बांसिन बेखौहाय जोङो एसे बारा दैज्लांबो नङा बारा मेसेंबो नङा बे बोथोराव जोङो बेखौ एसे गायनायखौ नुनो मोनो। बिदिनो बेफोर बि गायनायावबो जोङो बिराद ओ बिदिनो मेडिसिन सारनायखौ नुनो मोनो आरो, मेडिसिननि गेजेरजों बैफोर फिथाइखौ जानोमोनो जानायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोर फिथा वाटारमिलन फिथाइखौ जोङो बांसिन बिदिनो एसे बालाबो नङा एसे हास्रावबो नङा बिदि हायाव जोङो गायनायखौ नुनो मोनो, बि बिनि गेजेराव बांसिन साबसिन फिथाइया जायो होननानै बानायनायखौ नुनो मोन आरो आरो बिनिफ्राय जोङो स्ट्रबेरि स्ट्रबेरिखौबो जोङो आथिखालनि मुगायाव जोङो बिराद हासार हासार बाहायनानै जोङो बिदिनो जोंनि गोदोनि बिदिनो अरिजिन हासार जे जों गोबोर हासार बुङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोना जेरै गुबुन रासायनिक हासार बे बाहाय हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो बेफोर आबादखौसो मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै बिगा बिगा मावो बिनि गेजेरजों रां आर जियो आरो बेफोर मावनायाव जोङो माखासे मेडिसिन बै मेडिसिनफोरखौ जोङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजों जा बेफोरखौ नायनानै माखासे आबादारिफ्रा मावनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो बैफोरखौ जानाय मेदिसिन होनाय बैफोरखौ जानायखौ जायोब्ला जोङो जोंनि देहाया मोजां जाया आरो। मावनोब्ला जोङो मोजाङै अरिजिन मावनांगौ नाथाय गावसोरनि मुलाम्फाखौ नायनानै माखासे ओ जा आबादारिफ्रा मावो ना बैसोरखौ बेफोरो ओ मुलि सारनानै बेफोरनि गेजेरजों जोंनि माखासे हा हा बैफोर हाया जोंना उनावहाय नस्थ' जालाङो आरो बिदिनो गोथै बायदि जालाङो। मावनायनि गेजेरजों जेरै जोङो माबा गोबोर हासारजों जोङो मावनानै माबा जोङो माखासे जोंनि ओ जा हा बैफोरो गोग्गोयैनो थायो। जेबो माबा जाया। बिदिनो नोंथां बुंनांगौआथ' गोबां बाथ्रा दङ बेफोर मावनायनि बागै। जोंना दा दाथ' समाबो बारा गोबां गैलिया। नोंथांजों बिदिनो माखासे फिथाइ सामथायफोरनि बागै ओ सावराय मोननानै जोबोर गोजोननाय ओमफ्राय आथिखालनि फिथाइ आरो गोदोनि फिथाइ माबायदिमोन। समाबो गैला नोंथां, गोजोनथों नोंथां।